हेलौ हेलौ अ खोनायाखै नामा नोंथां औ खोनादों खोनादों औ गोजोन सानजौफुनि नोंथां
हा औ खोनादों ना
औ खोनागासिनो आं नोंथां आदसा मा मावनानै दङ
अ आं दायो जेबो खालामाखै नोंथां ओरैनोसो दङ आङो
ओरैनो दंथ'योना अ अब्ला दानदि से सम नोंथाङां आंजों नैबे दा दैज्लां आबादनि सोमोन्दै रायलायथनो हागोन नामा
अ हागोन दे नोंथां सावरायनो हागोन
सावरायनो हागोन नङा होमबा ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम अब्लालाय अब्ला जों हाबा फारि बायदि मथे एसे सावरायनोसै नङा होमबा
औ
औ बर्थमान ओरैनो नोंथांमोनिखैजाय खेथि बाथि बे दैज्लांनि माइ गायनायखौहाय माबोरै मावनाय जायो
अ नोंथां आंथ' सोहोरावसो थायो नालाय माने जोंनि ओन सोलावहाय एसां बिदि ओ आबादफोरखौ माने मावनाय जाया आरोना अब्लाबो अब्लाबो जा जा एसे फोथार दङ बेवहाय माने आबादखौ मावनाय जायो आरोना उम आंबो एसां मिनथिया आबाद मावनायनि सोमोन्दै । अब्लाबो आं नोंथांनो जा एसे मिथियो नोंथांनो खोन्थानोसै आङो
आतसा सा आ देलाय फोरमालाय नोंथां।
दैज्लां बोथोर नालाय बेखाय नो माइनि आबादखौ मावो दायो। ओ ओमफ्राय मा माबायदि बिदि मावहोब्लाथ' आं बेखौ मिनथिला
आतसा आतसा
उम मानो होनोब्ला जोंहा आफायासो मावो नालाय आं बे बे दुब्लिफोरावहाय एसेबां खामानि फोरखौ मावहैनाय जाया।
आतसा ओरैनोथ'
मावग्राफोरनोहाय ओ साहा ओ ओरि लाङो बा मेथाइफोर लाङो ओमफ्राय ओंखामफोर हैयो। बेफोरबायदि खामानि खौ मावनानै होयो आरो।
ओ आदसा आसा अब्ला नोंथांनो आं सुंथाबैब्लाबो फोरमायथिनो हागोन नामा? अब्ला
औ औ नोंथां। आं नोंथांनाव सोंनोसो नागिरखादोंमोन आङो।
आदसा आसा आ दे सों होनबालाय साबगौ ओरैनो दैज्लां बोथोरनि जोंना माइ आबाद होनना बुङोब्लाथ' गुबैयै जोङो जोंनि बर' माहारियाथ' बेजोंनो सोनारनानैसो जिउ खुंखायो नङा होमबा? खुब जोंनि मानसिफोरा थ' ओ साख्रि बाख्रि साख्रि लाग्रिफथ' बहुद खम गोदोनिफ्रायनो जों नायोब्ला दासिम समाव जोङो आबादजोंनो सोनारनानै जिउ खुंबोगासिनो दङ नङा होमबा खेतुनिखे बे बिथिंखौ नायोब्ला माने आंबो खोब माने आबादनि सायावनो दिपेन्ड खालामनानै बा सोनारनानै दंगासिनो दं आरो दासिमबो दाथ' जों माइ गायो होनना बुङोब्ला गिबि गिबियावहाय नै दायो जोङो फार्स्ट अफ अल खोथियाखौ फोनाय जायो नङा होमबा माइ गायग्रोनो थाखाय दा बै खोथियाखौहाय जोङो एक्जेक्टलियै साननै बा सानथाम दैयाव सोमग्रोना दोननानै नांगौसेबांनि ओ माइज्लिखौ लानानै दैयाव सोमग्रोनानै ओ दैयावहाय सानथामसो दोननानै बोखांनानै बेखौ सानसे ओ बोखांनानै बेखौ हायावहाय सानसे सिमहालागै जों माने हायावहाय ओरैनो फेनलानानै दोननाय जायो आरोना। त' बिनिफ्राय जेला बे गाजा या बेरो बे गाजाखौ जोङो बे खोथिया फोगोन जायगायाव हाय खु दोनग्रोनाय जायो आरो दा नैबे खोथिया फोनाय सिस्टेमावहाय जोंना आथिखालावहायबो माने सोरबा सोरबा ओरैनो एसे इजि प्रसेस सिस्टिम मै खालामसै आरो बिदि गोदोनि दिनावहाय जों नुयोमोन डाइरेक्ट आबाद फोथावहाय मा खालामामोन खोथियाथिलि एवबाय खोथियायाव डाइरेक्ट बिदिनो हाब्रु खालामनानै खुबैनाय जायोमोन आरो नङा होमबा? आरो बेखौ जोङो जेला जायो। समावब्ला बेखौ फुनाय जायोमोन आरो खिन्थु नै दा जोंनियावहाय ओरैबायदि सिस्टेमनि खालामबायसै ओ माखासे बेडसिट सिस्टेम महरै खालामनानै एसे आलि सांग्रां सांग्रां खालामनानै बिनि सायावहाय माने मुस्रि नेटआ बै नेटखौ बग्रोनानैहाय माने बे मुस्रिनि सायावहाय खोथियाखौ माइज्लिखौहाय खुबैनानै होनाय जायो आरो माने सा खारना होनाय जायो अब्ला माने बै खौहाय जेला खोथियाया जागोन अब्ला जों माने बै मुस्रिखौल'नो बोखोनानै होयोब्ला माने खुुब खम समनि गेजेराव जों गोबांथार माबाखौ बे खोथियाखौ जोङो फुनानै लानो हायो आरो माने आरो इजि जायो गोरलै जायो माने बिदि खालामोब्ला दा बिनिफ्रायहाय ओरैनो जोङो बेखौ खोथियाखौहाय बोखांखांनायनि उनावहाय बेफोरबायदिनो नांगौसेबांनि जोङो फिन ब्रै गाहाम फिनथाम गाहाम जे जायगायाव गायगोन नङा होमबा बेयावहाय। गायनो थाखाय जोङो। आ आराम खांनायनि उनावहाय बेवहाय मा खालामनाय जायो बै खोथिया फुनायखौ जों गायनाय जायो आरोखि दा थ' आथिखालावहाय गोदोनि दिनाव फ्राय बांसिनानो मो सौजोंसो हालेवोमोन नालाय नै दानाथ' बेफोरो खुब सोलायजोबबाय नङा होमबा ओ बिगियाननि आदबजों आथिखालावहाय मा खालामसै गासैबो हाखौनो ट्रेक्टरनि जोहै माने हालौवसै सोरबा सोरबा दाना आलि दानग्राखौबो मा होनो ट्रेक्टरनि जोहै मेसिनजोंनो आलिफोरखौबो दानसैबो खोसैबो बेफोरबायदिखौ जोङो फ्राय एसे एनै खौ जोंनियाव माने नुनो मोनबावसै आरो दाना फ्राय गासिबो बाहायद्राया ओमफ्राय बिदिनो साफा सानैफ्रा जायफोरानिखि साइन्टिफिक लेभेलजों थांनो नागिरो नङा होमबा बैसोरो माने बाहायो आरो आरो थिग बेफोरबायदिनो माइ गायनायनि बेलायाव बो सोरबा सोरबा मेचिन बाहायसै गायनायावबो आरो सोरबा सोरबा बिदिनो आखाइजों गायो गोबांथार माने बेफोरदिनो आदुनिक दा गोदान मुगाजों सोनारनानै माने गायनाय जायो आरो माने आरो थिग बेफोरबायदिनो जेला मोनो माइयाबो नङा हबा बै माइ मोन फनाय समावहायबो आरो बिदिनो कम्बाइन हारट्रेक्टर होननाय मोनसे दंसै आथिखालावहाय ओरै पान्जाब हारियाना बेफोरावसो जों नोनो मो नोमोन नङा होमबा दाना आथिखालाव गामि गामियावबो जों बेखौ लाबोनानै माइ हानायखौ नुनो मोनसै आरो माने जेरावनो माने खेबसेयैनो माइबो हागोन बेनिफ्राय प्लास माराबो होफालांनाय जायो आरोखि बेजोंनो माने थ' बिदियाव माने खम समनि गेजेरावनो माने गोबां थार आबादखौ जोङो दैखांनानै लानो हायो आरो दा बेफोरबायदि माने मोनसे एसे इजि प्रसेस आथिखालावहाय जोंना माने माइ आबाद मावनाया माने बेजों थांसै आरो जाउनाव गोबांथार खेथि मावग्रा फोरा माने खोब खम समनि गेजेरावनो माने आबाद गाव गावनि आबादखौ माने दैखांनानै लानो हायो आरो थारमाने । बेफोरबायदि बेफोर माने थोंजोङै जोंनि गामि एरियायावबो माने गोहोम खोख्लैफैसै आरो माने आबादनि थाखाय । ओ सोरबा सोरबा बे कारफोरनि थाखाय बे माने एसे उसुबिदाबो जादों आरो जाय मावगिरि बिथांमोन बिसिनियाव माने इजियाव गोलैना फैदों आरो माने बेराफारसेथिं मोजांबो गुबुन फारसेथिं माने गाज्रिबो आरो बे बुस्थुआ माने ।
औ
ओ ओमफ्राय नों-नोंथां ओमफ्राय नों नोंथांमोननि ओनसोलाव बेहाय मा होयो नोंथां?
औ ओरैनोथ' गुबैयै जोङो दासिमावहाय जोंनि नैबे ओनसोलावहाय गोबांथार खेथिखौ मावसै ओ गोदोनियाव जेरै माइ आबाद बा माइ आबादखौल' मावोमोन नङा होमबा? खिन्थु आबै आबौमोना बुङोमोन गोदोनि दिनावहाय माइ आबादखौनो माने न'आव थोआ लोमा जाहैद्रायबावो माने बे बेलायाव माने माइ आबादखौनो खेबनै मावनाय जायोमोन आरो गोदोनि दिनावहाय खिन्थु आथिखालावहाय जोङो माइ आबादखौ खेबसेल' मावसै । प्लास बिदिनो बोथोर लायै बोथोर मा होनो इन्टार क्रपिं सिस्टेमै माने आबादखौ मावलांनाय जासै आरो ना दाना । सोलोंथाइ मोनबाय आरो प्लास मा जासै खाथि खाला गोबांथार आबादनि जावरिखांनाया माने दा जादों आरो माने जेरै जोङो दा आबाद होनना बुङोब्ला अब्ला मइेनलि दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ मावसै । ओरैजाय आरोबाव बानलु फान्थाव नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे लाव आबाद बिदिनो जिंखा केरेला बहल नैबेफोरखौ माने गोबांथार मावनायखौ नुनो मोनसि बिदि आरो माने आरो थिग बेफोरबायदिनो बे जोबनाय लोगो लोगोनो एकदमबारे लगे लगेनो मा खालामनाय जाबावो मेसें बोथोर सफैनाय लोगो लोगो आरोबाव बिदिनो नै दा मेनलि जोंनियावहाय बै बानलु बिस खेंसिलि नङा होमबा नैबे बिनि सायाव सोनारनानै दा माने बिराद मावनाय नुनो मोनसै । आरोबाव बिदिनो कबि कबिफोरावहाय बान्दा कबि दं फुलकबि दं बा ओ ओरै ब्रक'लि दं नङा होमबा लाइट फोरनो मुला बै माने गो गोबां मावो आरो प्लास बेजों लोगोसे आरोबाव जो गोनाद आबादाबो माने खुब एकदमबारे बिराद गोहोम खोलैदों आरो दा दा बेफोरबायदिनो जोंनाव बेवहाय थरमुसाबाद मावदेरनाय जाबावो । दा बिदिनो आबाद होनना बुङोब्ला माने दा आथिखालावहाय जोंनियावहाय गासैबो गुथथाय आबादखौनो मावजोबनाय जासि आरो दा ओरै जुखाम होन जुखामफोरखौबो मावबावसै बेफोर बादि बिदिनो आरोबाव गोदोनि दिनावहायसो आबौमोनखौ फोलाबायना दोननाय नुयोमोन जों ओै जेरै गुजुथेल होनो थेसि होनो । नंङा होनब्ला बेफोरखौ मावोमोन गोदोनि दिनावहाय आरो गेजेर ससेयावहाय बे खुब माने गोबां सम गोग्लैसोनानै थादोंमोन आरो दा थिग बेखौबो आरोबाव नै दा मा खालामबावसै मावनायखौ जों माने गोबां टार नुनो मोनसै आरो हार न खर माने बिदिनो पास बिगा दस बिगा बेफोरबायदिखौबो मावबावसै आरो दाना । दा बुंनो थाङोब्ला माने दा गुबैयै जोङो आबादनि सायावनो सोनारनानै गुथाय आबादखौ माने मावबावसै आरो माने ।
औ
ओरैनो नोंथांमोननि जायगायावलाय मा मा खेथिखौ खालामनाय जायो ।
थ' ओ तरमुस ओमफ्राय बिदिनो थालिरफोरनिबो आबाद मावनाय जायो । लोगोसे थास' बिदिनो ओ बायदिसिना आबादफोर मावो आरो ना ।
औ औ औ
ओ
अ दे अब्ला हामबायसै ना नोंथां जोङो उननि समफोरावहाय सावरायनो सुबिदा दा मोनोबा सावरायलायबावसिगोन नङा होमबा? दा खोब गोजोननाय थाबाय । नोंथांनिसिम दान्दिसे सम आंजों आबादनि सायावहाय सावरायनायनि थाखाय । ओ दे अब्ला जों दोनलायदिनि नङा होमबा?
औ जागोन दे नोंथां
औ दे दे